आं नोंथां नोंथखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों देहा आरो सावस्रिखौ ला नानै सावरायनो होननानै फन खालामनाय जाबाय नोंथां देहा आरो सावस्रिया जोंनि थाखाय मानो गोनां आरो देहा आरो सावस्रि थाबासो जों जिउआव मा मा खालाम खालाम मावनो हायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदों नोंथाङा सम होनो हागोन ना औ जोंनि देहा सावस्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मिथिखायो नङा होमब्ला जोंनि देहायानो धोन जों देहा थाब्लासो जोङो जों जानो हागोन जोङो खामानि मावनो हागोन जों जानो हाब्लासो जोङो खामानिबो मावनो हागोन नङा होमब्ला आरो नों देहा थाब्लासो नों जानोबो हागोन बेखायनो जों गासैबो जोंनि सोमोन्दै थाखानाय आरो नंआ होमबा देहा जानायजों गासैबो सोमोन्दो गोनां जोङो देहार खालामना लानो हाब्लासो जों जिउआव सुखु सान्थि बेमार आजार गैयै लाखैनो जोङो जिउखौ खुंलांनो हा यो नङा हानबा नोंथां बेखायनो जोङो साफ्रोमबो जोङो सुबुं माहारियानो जोंनि देहाखौ जों जोथोन लानांगौ जोंनि जानाय लोंनायखौ सम मथे जोङो जानो हा नांगौ जोङो नांगौ रखोम मुवा जिराखौ जोंनि देहायाव सोनांगोन नाङि नाङि जिरादखौ जोङो जानो नाङा जेखौ नों गाज्रि नोंनि देहायाव जि सोनो हाया बे मुवाखौ जोङो जायिआनो मोजां नङा होमब्ला जेरै बांद्राय बिबांनि जेरै जोङो जौ लोङोबा बेदर जायोब्ला जे देहाया नोरजिया जायो बिदि होननानै मिथियो ब्ला नोङो बेफोर निफ्राय नों गोजान जाना थानाया मोजां जोंनि देहाखौ जों जोथोन लानायासो जोंनि साफ्रोमनिबो मानसिनि बिबान नङा होमा जेब्ला सासे मानसिया बेमारि जागोन बा देहाया लोरजिया जागोन बिनि देहायाव मा जादों जायाखै बै गावसो मोनथिगोन नङा होमबा? गुबुना बेखौ नायनानै बिनि देहानि सिंनि देहाखौ जोङो मिथिनो हाया नङा होमबा नोंथां बेखायनो जोंनि गोबां मानसिफोरा दिनै देहाखौ जोथोन लायैनि थाखाय ओ खेला दुला गेलेया देहाखौ मोजां जो थोन लायैनि थाखाय गोबां गोबां मानसिफोरानो दिनै बेमारजों भुगिनांदों नङा होमबा नोंथां दिनै नांगौ रोखोमनि जाया बांद्राय जानानै बेबायदिनि गोबां मानसिया दिनै बेमार आजारजों भुगिनांदों आरो बर'फोराथ' बुं नो थाङोब्ला मो-मोनजायैयाव रावबो बर' मानसिया दिनै थैया नङा होमबा नोंथां? बांद्राय जानायावसो दिनि मानसिफोरा दिनै बेमार आजार खालामनानै लादों जेरै गोबां बुंनो हायो जेनेबा जौजों गोबां बेदर जानानै लोंनाय बेफोरबो जोंनि देहाखौ एफेक्ट खालामो आरो खम बिबांनि लोङोब्ला बेफोर जोंनि देहायाव मुलि बायसासो नाथाय जोंनि मानसि माहारिया नांनायनिख्रुइ बारा जानायनि थाखायसो गोबां मानसिया जानायजों जिउ गोमानायखौ जों गोबां ओनसोलाव दिनै नुनो मोनदों आरो। अब्ला नोंथांनियाव आं सोंनो लुबैदों जों सावस्रि आ बा देहाखौ बोरैहाय जोथोन लायोब्ला जोङो गोग्गो देहा सुबुं हिसाबै जोङो जिउ खुंनो हायो। नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां आ बिदिब्ला आं आं गावनि मोनदांथि बा आं गावनि जाय साननाय हनायफोरजों मोनथिनाय बादि ब्ला जोंनि देहाखौ जों माब्रै गोग्गोयै लाखिनो हायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनि सिगांआव एसे सुंद'यै बुंफुरना होनोसै दा नोंथाङा एसे सिगां आवनो मख'बोनाय बायदिबा
औ
देहायानो जोंनि दोहोन बा सम्पद नङा होमबा नोंथाङा जेसेबां खि रां रुफा खामाय नाथाय जुदि नों थांनि देहायानो जुदि गोग्गो नङाब्ला बा नोंथाङा देहाखौ गोग्गो लाखि लांनो हायाब्ला बे रां रुफा खामाय नायाबो ओ बेबो जोंनि थाखाय नंङा आरोना बेखार जायो आरोना बेफोरो थ' औ नंगौ दा जोंनि देहाखौ जों माबोरै ओ जों गोग्गो लाखिनो हानांगौ आं बेनि हिसाबै नोंथांनि सिगांङाव एसे बुंफोरनि
औ
बेबायदिबा जों नै दायो जों एसे आ खामानिफोर मावलाबायो बा जोङो हमना ला जों फरायनाय गथ'फोर बा सासे आ फरायसाया माबोरै गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो आं बेनि सोमोन्दै एसे बुंनोसै दा सासे फरायाथ' फरायसायाथ' आ बियो फरायखानांगोन फरायब्लासो बियो मोजांङै गावनि फिथाइखौ मोननो हागोन दा फरायब्लाल' जाया बियो गावनि देहाखौबो मोजांङै नायनांगोन आरोना नोंथां जेरै बिथांआ फुंआवनो सिखारनानै एसे गावनि देहाखौ आ बेबादि देहानि सावस्रि बा खारनाय बेबायदिफोर आ गेलेनाय बेबायदि खामबा मोजां जायो आरो बेजोंनो लोगोसे बिथांङा जुदि बे यगफोर खामो आरोना
इउ
जों योगा होनना बुंङो औ योगा खालामनाय जों लोगोसे अब्लानिया जोंहा हां लानाय नि जुदि जोंङो एक्सारसाइस खालामो आरो जोंहा खर'नि मेलेमफ्राबो मोजां जाहैयो आरो ना योगा खालामबा अब्लानि आ नोंथांआ मोजांङै आ गोसोफ्रावबो लाखिनो हायो फरायनायावहा मोजां जायो नोंनि आ फुंआवनो सिखारनानै जुदि नोंथांआ बेबायदि खालामोब्ला बेबादि एक्सारसाइसफोर खालाम मोब्ला नोंथांनि आ फुरा सानानो आरोना सानसे नोंथाङा मोजां मोनबाय थागोन नोंना देहा बेबायदि आरोना आरो नोंथाङा खामानि मावनायावबो मोजां खामानि मावलांनो हागोन आरो देहायाबो मोजां थागोन बेबाय दि आरो आरो गुबै जोंहा बयनिस्रायबो आंनि मथेबा आरोना आंनि बादिबा गुबैसिन जोंनि देहाखौ मोजां खालामनायानो जा जों जोंनि उन्दुनाय जोंङो नांगौ रोखोमनि बा बा उन्दुथारनांगोन आरोना नांगौनि जेरै नोंथाङा आ जोंनि जुथुबा जोंनि ओ देहा फाहामगिरिफ्रा बुंनाय बादिबाथ' जोङो दाइन घन्टा उन्दुथारनांगौ नैजिब्रै घन्टानि गेजेरावहा दाइन घन्ट उन्दुब्ला मानिया जोंहा देहाया जोबोद मोजां जायो आरो
औ
जि जेबो नङा स्नि घन्टाखौबो उन्दुजायो आरो एसे स्नि घन्टा नाथाय दाइन घन्टाया साबसिन आरोना नाथाय जुदि नोंथाङा आरो दाइनि घन्टानि बांसिन उन्दुयोबा आरो बेबो एसे गाज्रि आरो आरो बेनिसाय खमबाबो एसे गाज्रि स्नि घन्टानि हमबा गाहाय गाज्रि आरोना औ नंगौ आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि देहानि जानाय जों जिखबा जानाय लोंनाय खालामो बे जानाय लोंनायाबो जोबोद जोंनि देहायावहा जोबोद गोहोम खोोलैयो आरोना दा बेबायदिनो जोंनि देहायाव मोजां लाखिनोबा जोङो देहायाव जोंनो बांसिन प्रटिन नांगौ प्रटिनजों लोगोसे जोंनो कार्ब'हाइद्रेटबो नांगौ बा मेजेमबो नांगौ बेबायदि आरो भिटामिन नांगौ जोंनो बेबायदि आरो ना नाथाय जोंनो प्रटिना जोबोद गोनांथार आरो दा बेखायनो जोङो प्रटिन गोनां बांसिन जोङो जानाय ओ आदार जायोब्ला जोंनि देहाखौ जों मोजां लाखिनो हायो आरोना
औ नंगौ नोंथाङा मोजां खोथाखौनो बुंदों नोंथाङा देहानि सोमोन्दै जों जानायखौ जोङो जोथोन लानांगौ आरो जोंनि देहायाव नागौ रोखोम प्रोटिन सोनागौ नंङा होनबा नोंथाङा बुंदों खम उनदुनायाबो जोंनि थाखाय बेमार नि थाखाय साफियो आरो बांद्राय उन्दैनियाबो जोंनि बेमाराबो जायो मानोना ब्रेना दाल जालाङो आरो बांद्राय जायफोरा बांद्राय उन्दुबाय थायो बिथांमोननि ब्रेना सार्प जाया आरो आरो जोङो बांद्राय खम जुदि तिनि घन्टा सारि घन्टाल' जुदि उन्दुबाय थायोब्ला जोंनियावबो सुगार बेमारा हाबनो नागिरो आरो दडायबेटिस होनना बुङो जायखौ नङा होमबा बेफोर जो खम उन्दुनायनि जाहोनाव आरो जानाया मोजां नङिनि जाहोनावबो बेफोर रखमा जायो बेखायनो जोङो जानायफोराबखौबो जोङो जोथोन लानांगौ आरो जोङो फि थाइ सामथायखौ जों बांसिन जानांगौ जोंनो बांद्राय बेदर नाङाबाबो जों फिथाइ सामथायजों लोगोसे जोङो बेदरनि अनगायैबो जों गोबां जिरादाव जोङो प्रटिन मोनो नङाबा जेरै जेरै गाइखेर नि जेरै बनायनाय जोङो जेरै पनिर बेयावबो जोङो प्रटिन मोनो नङा होमबा बिदिनो जोङो ओ भेेज जेरै जोङो जायखौ जोङो पेकेटआव लाथुमनानै दोनो जेरै जोङो मैखुन उन बेफोरावबो जों गोबां प्रटिन मोनो थिग बिदिनो जोङो ओ सब जोङो लाथाइ एम्फौ बेफोरावबो जोङो गोबां प्रटिन मोनो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौबो जों जानांगौ जेरै अथ्स होननानै बुङो जायो इंलिस सोदोबाव बेयो सि रा माइरंजों बानायनाय बेयो मोनसे गुन्दै नङा होमबा बेफोरावबो जोंहा गोबां माने माबा प्रटिन थायो आरो मानोना बेफोर देहाखौ जेबो हाम खालामा बेफोरो जोंनि थाखाय गोनांथार आरो जोंनि देहाया अब्ला जोङो बेफोर रोखोम जानायनिफ्राय जोङो जोथोन लानांगोन जोंनि देहाखौ सांग्रां खालामना लानांगोन नङाबा जोङो देहा लोरजिया जायोब्ला जोङो जिखि जाया या जोङो मुवा बेसाद देहायाव सोनो हाया जायो आरो मानोना जोंनियाव आथिखालाव गोबां बेमारखौ जों नुनो मोनदों दिनै किडनि स्टन गल्द बारदार गोबां बेमारा जोंनियाव जानायनिफ्रायनो बेफोरो साफिजोबदों नङा होमबा जाय बिथांमोना दिनै ओ ओ माने जोङो सानसेयाव जेनेबा घन्टासेबो जुदि बे एक्सारसाइस खालामाब्ला बियो मारजों भुगिनांगोन आरो बे मानसिया जानायनिफ्राय थानायनिफ्राय सानफ्रोमबो बे मुदि-मुलि गरसे नङाबानो बे थानो हायि जागोन आरो जों बेफोरनिफ्राय गो गोजान जानोब्ला
सानफ्रोमबो जों से घन्टाखौ जों सानसेयाव एक्सारसाइसनि थाखाय दान होनांगोन आरो नों फुंबिलियाव हायो नों खाथियाव नों एक घन्टा एक्सारसाइसनि थाखाय जुदि गावखौ बावसोमोब्ला बिनियाव बेमार आजारा साफिनाय नङा आरो बे मानसिनियाव अब्ला जोङो गोबां खोथाखौ जोङो सावरायनो हायो न' गावनि जोथोन लानायजों लोगोसे देहा सावस्रियाथ' जों जोब जोबनो गैयै सना बायसा नङा होमबा गावनि देहायानो सना गाव गावनि देहाखौ सना बायसा अनथि अ अनथि बाहायनांगोन जेनेबा मानोना दिनैनि दिनैनि बेमार जायोब्ला थाइसे रांजों थाइनै रांजों हामनाय बेमारानो गैला नङा होमब्ला जि जायो नोङो अपारेसन जानाय गिदिर गिदिर जेराव नोङो गोबां रां खरसा जायो दाय इनजि रोजा बाजि रोजा बिदि बेखायनो सावस्रिखौ जोथोन लानाया जोंनि थाखाय साफ्रोमनिबो
औ नोंथां आरो जोंनि जानायाबो जोबोद गोनांथार आरोना जोङो हायोबा जों मोनायावहा बा हराव जों ओंखाम जानायफोरखौ जोङो ओ बादखोनो होनांगौ आरो जानोनो नाङा अब्लानिया जों उदैखौ इसे खालि लाखिनांगौ आरो ना दैखौबो जोङो रेस्ट होनांगौ आरो ना
जों जाब्लाबो नोंथां जोङो बा बाजि बा द' बाजिनि सिगां जोङो जानांगोन आरो जोङो स्नि बाजि बारबोला जोङो माने हेभि जायखौ जोङो जोङो आदार जानो नाङा आरो हेभि मेलखौ जोङो दिनार खालामनो नाङा होननानै जों मिथिगौ।
नंगौ।
आथथा आथथा बारबोला जोङो नांगौ रोखोमै जोङो आदार जानांगौ जास उन्दुलांनो हानाय बायसा जों जा जानानै उनदुनांगोन आरो। जुदि जों हराव जुदि नारसो नारसो जुदि सानाव जानाय रोखम जुदि जायोब्ला बै रखम मानसियानो दिनै सुगार प्रेसार स्ट्रक जानायनिफ्राय बि
नंगौ नोंथां। औ औ नंगौ। उम दे गोजोनबाय औ।